हेल'
हेल' अ खोनाबाय दे खोनाबाय हेल' खोनादों औ हेल' खोनादों ना हेल' हेल' खोनादों?
खोनायाखै नामा खोनादों नोंथां?
औ खोनाबाय खोनाबाय
औ अ अ नोंथाङा अ द' नोंथाङा फ्रिबोला जों रायज्लायनो हागोन ना?
अ अ हागोन दे।
हेल' अ थ' होमबा जोङो
औ हेल'
दायो मोनसे टपिकनि सायाव रायज्लायनोसै आबाद मावनायनि सायाव हा
औ औ जायो रायलायनो हागोन।
औ औ अ अब्ला आं सोंग्रोनोसै नोंथांनियाव ओ नोंथांमोननिथिं मा औ मा मा आबाद मावनाय जायो बिदिनो मा मा जेरै खालामो खेथि इदिनो आबाद मा मा मावो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
हागोन
एक्सुलि आबाद आरो बे बांसिनानो थालिर आबादखौनो बांसिन मावनाय जायो आरो थालिर आबादफोरखौ मा बोरै मावो आं एसे फोरमायनोसै नामा?
औ जागोन नोंथां। नोंथांनि आवाजआ एसे नांथा नांथा फैदों
खोनाबाय?
एसे नेट नांनाय जायगायाव थांबोला मोजां जागोन खोमा
अ हेल'
औ खोनाबाय नोंथां औ खोनादों नोंथां।
दा थालिर मावनायनि सोमोन्दै फोरमायनोसै ने
औ जागोन नोंथां
अ थालिरखौ माने मावनो थाखाय ओ गिबियावनो ओ एसे हाफोरखौ मो साफा खालामना लाग्रो नांगौ बेनि उनाव
औ
थालिरखौ बेदर हाखर जावबाय हाखर जावनानै ओमफ्राय बेदरखौ फबबाय आरो ना ओ फबनानै बिनि उनाव एसे मेडिसिन सेडिसिन होबाय माने होनांगौ दङब्ला
औ
रज'बाथाय एसे हासारफोर होबानो जाबाय ओमफ्राय हासार होनानै बिदिनो ओ गोजौ जौबाथाय बिलाइफोरखौ बिदिनो ओ साफा खालामबाय। गुदिफोरखौ हाग्रा थैनायनि मुलि होबाय। ओमफ्राय गुदिफोरखौ साफा खालामबाय साफा खालामना बि जेनेबा देरबाथाय आरो ना देरबाथाय एमफौनि माबानि बिलाइ जानायनि बेफोरखौथ' माने एसे सेबै लाखिनांगोन ना एम्फौ बे जानायनिफ्राय बिलाइफोरखौ माने एसे मोजाङै ज जथ्न' लानाय जायो नालाय ओमफ्राय अब्लासो बुस्थुखौ मोनोथ' मोजां ज थन लाबोसो। बेखायनो मोजाङै जथ'न लाबाय लानानै ओमफ्राय बेनि उनाव नांगौ बायदि माने थालिर थानायाव गुदियाव गोबोरि हासार आरो बिदिनो माखासे बाजारनिफ्राय मोननाय हासार ओ सुपार हासारखौ जोङो मिक्स खालामनानै आबादखौ बानायनाय जायो थालिर आबादाव मावनाय जायो ओमफ्राय बिदिनो
औ।
जेब्लानिखि खुं खुंनोसै समावबो एसे हासार होनाय जायो। ओमफ्राय बिदिनो
औ।
ओ खनब्रै खनबाहाला मैखुन ओंखारनानै फिथाइ थाइजासिम मथामति अवान इयारानो हमना लाजायो। थालिरखौ दिहुनो थाखाय अवान इयार नांगौ। ओमफाय अवान इयाराव थालिर फिथाइनि था खायबो नोङो मिडिसिन होनांगोन एम्फौ जायिनि थाखाय। दा आरो जेब्लानोखि थालिर फिथाइया रायोना ओमफ्राय राबाथाय बिनि उनाव जेबो मेडिसिन होनांगौ गोनांथि गैया मानो होनबा अलरेडि गोरा जाखाबायना थालिर फिथाइया ओमफ्राय बारा एस सेबां एम्फौ जानो हाला अब्लाबो माने थालिरनि फिथाइनि सेहेरा फ्रा मोजां जानो थाखाय इसे मा होनो भिटामिन बा कालारिंनि थाखाय मिदिसिन खौ सारनाय जायो माने भिटामिन होनाय जायो आरोना ओमफ्राय थालिरा मोजां जा जाबोयो ओमफ्राय अब्ला या माने दामबो मोनो बेबायदि खालामबासो नङाब्ला माने ओरैनो रेजेक फिसा फिला थेब्रा थुब्रि बानायबा एसेबां दाम मोना बेखिनियानो आरोना। आंनि मथे। आरो गोरान खेथि थाय जोंनि साइडआव फानलौ आबादखौ मावो, जिंखा बहल। ओमफ्राय बिदिनो गोखा बेखौ बांसिन मावनाय जायो। मानो होनबा जोंनि जायगायाव गोरान बारा इसेबां बिदि माइ गायजाला बायग्रा जायगा नङा। माइखौ गायो गायनाया माने बारा इसिबां दलहाद्राय नङा जोंनिया आरो जि जायगायाव दलहा इसे गोजौ गाहाय थायोना माने समान जायगाब्लाबो बेफोरबायदि जायगायाव गायो आरोना। खिन्थु माने थालिर आबाद आरो गोरान खेथिखौ बांसिन मावनाय जायो जोंनि जायगायाव।
अह।
दा बेखिनियानो दा जोंनि खिनियाव जिखिनि आबाद मावो। ओमफ्राय मावबावो थारुन आबाद मावो आरो बिदिनो खांखिलर आबाद मावो। दा माने सिजोना जोब्बाय बे सिजोना जोबथ'बाय आबाद मावनाया खांखिलरफोरनिया। दा नोंथांनि साइडआव मा मा आबाद मावनाय जायो बेनि सायाव एसे फोरमायलांदो।
अह थ' आबाद होनोब्लाथ' जोंनि थांना थानायनि राहायानो आबाद नङा होनबासो। अ थ' आबाद होनोब्लाथ' जोंनियाव गोबां रोखोमनि आबाद दोङो जेरै गोरान गोरान मा माव गोरान मावग्रा गिसि मावग्रा नोंथाङा जेरै बुंलांदोंमोन जे फानलु ओमफ्राय बे मा होनो थालिर बेफोरो जाबाय गोरान मावग्रा आरोना। ओमफ्रायथ' आं नोंथांनो फोरमायना होनि इसे जे माइ आबादखौ मारै गायनाय जायो जों माने जोंनिथिं गिस जायगा आरो ना माइ आबादखौनो गिसि खालामनाय जायो जोंनिथिंहाय।
अ'।
थ' फार्स्टआव माइखौ आबादखौ खालामनो थाखाय फार्स्टावनो गिबियाव माइलिखौ सोमग्रोयो आरो ना ओमफ्राय सोमग्रोनानै बिखौहाय माने मोनसे फोथाराव बेखौ एवनानै माने मोनसे फोथारखौ हालदों ए नांगोलदों एबा टेक्टर मेसिनफोरदों एवनानै बेखौ हाखौ मोजां खालामसिगोन आरो गुन्दैैहै ओमफ्रायो बिखौ मोजाङै खालामनानै फोजा जेरै फोजानाय बायसा खालामसिगोन आरोना। आमफ्रायथ' मोनसे दब्लायाव मोनसे मोनसे जायगा एबा दब्लाय बेयावहाय बे माइज्लिखौहाय सोमनानै दोनसिगोन आरो ना।
औ।
खैदिन सोमोमोन आं बेखौ बावगारबाय बेथ' बेखौ सोमनानै ओमफ्राय
सातदिन सातदिन हालागै सोमो मोनदां लै।
बेयाव औ
औ औ। हेल'! हेल'!
मा होनो बिदिन नानै औ फेंखा हरब्ला जे ओंखारो बेखौ फोसिगोन आरो ना। औ फोनानै ओमफ्राय बि अ' हेल' खोनादों?
औ खोनादों नोंथां खोनादों। हेल'।
ओमफ्रायो खोनादोंना नोंथां?
खोनादों।
औ थ' आमफायो बेखौ फोनानैहाय औ बेखौ फोनानै बेयो औ खोनादों बि औ औ थ' बि आं मा बुंदोंमोन बिखौ फोनानै हाय ओमफ्रायो दसे समनि उनाव औ बिदिनो मास मोनसेनि उनावहाय थ्रिस इन्सनि उनाव बेखौ फुसिगोन आरोना। फुनानै ओमफ्राय बेखो दुब्लियाव फोथाराव गायस सिगोन आरो ओमफ्राय बिदिनो गायनानैहाय ओमफ्रायो ओमफ्राय होखां होखांनानै जेब्लानाखि बेयो मा होनो फिथाइ थायो अब्ला बि औ हाद्रायो ओ मा होनो नाग्रां मेसिनदों नाहैयो आजिखालिथ' सब मेसिनानो जाजोबबाय आगोलाव जों नांगोल दोंनाय नुयो मोसौदो औ थ' बिदिनो मा मिसिनदों नानानै ओमफ्राय बिनो बिफांनिफ्राय फिथाइखौ आदा खालामसिगोन आरो ओमफ्राय बिदिनो खालामनानैहाय ओमफ्रायो माइखौहाय ओमफ्राय औ मिलाव सौसिगोन आरो सौनानैथ' आमफ्राय बेनिफ्राय माइ गसिं बे माइरंखौनो जोङो। ओंखाम ओंखाम जायो ओंखाम गयै बेनिफ्रायनो अ
औ औ
उम बिदिनो गोबां गोबां मानसिफोरानो आबाद खालामनानै नआव जानो। थाखाय दिनो गोबां मानसियानो फैगोन बोसोरनि थाखाय बेखौ। जुथुम खालामनानै दोनो आरो गोबाङानो बेखौ। मा होनो फालांगि खालामनाय जायो उम अ होमब्ला निथिं आबाद नङा माइल नङा गोबां रोखोमनि आबाद दोङ जेरै रोंदोंमोन जे फानलु फानलुबो मावो ओमफ्राय बिदिनो
बेसल बेसल खुसेर बिदिनो
आरो बेसरबो औ बेसरफोरा गोरान हायाव औ औ
दा जोंनिखिायाथ' बेखिनिखौसो मावो माने बेलेग आबाद एखौ' मावजाथाव गैयानो माने सब गोरानानो बांसिन मावनाय जायो जोंनि सेराव नोंथांनि जायगाया मंलाय।
औ जोंनि जायगाया माने बिराद गिसि आरोना। माने समानबो गिसिबो आरो ओरैनो अखा हायबाय थायो।
अ
थम उम अब्ला नोंथांमोननिथिंबो बिदिनो गायो। जेरै नोंथांमोन। निथिं जेरै गायदोंमोन बे फानलुफोरखो आरो बेदिनो बे माबाखौ थासखौ जेरै गायो जोंनिथिंबो बिदिनो गायो आरो माने एखेफ्रामनो।
अ गायो ओं उम उम दाथ नोंथां दा समावबो जा जाबाय ने गुबुन समफोराव लोगो मोनलाय सिगोन।
औ दे होमबा नोंथां। औ दे